हेल'
औ नोंथां।
अ नोंथाङा ओरैनो दा मा मावना दङ?
अ नोंथां आं उम जिरायनानै दङ ओ न'नि लांगोनायावहाय। ओ गरमबोना बोथोरा बेनिखायनो माने बार जानो ओंखारदों आरो ओ नोंथाङालाय मा खालामदों?
गाहा बिदिब्ला मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय।
अ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय।
औ आंबो एसे ओरैनो खामसालियाव जिरायनानै ओरैनो फांखानि बार जागासिनो दं नोंथां।
अ नोंथां अ।
औ दा जों औ गरम दा जोङो बिदिनो माखौ लानानै जों सावरायनो नागिरदों होमबा नोंथां?
अ माइ आबादखौ लानानै ओ सावरायजागोन नामा नोंथां?
अ सावरायजागोन होनबा नोंथां।
औ नोंथां।
उम दा माइ होनोबाथ' जोङो दा दैलां दिनाव जोङो जोंनि मावनाय होनोबा माइ आबादानो देरसिन आबाद नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ नंगौ।
दा माइ गाइयाबानो जोङो थांनानै थाया रखम। माइ नङाबानो जोंनि ओ जानाया आन्दायगोन होननाय रखम नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो।
बिदिनो जोङो माइ आबादखौथ' अनेक रोखोमनि जोङो मावनो हायो नङा होमबा नोंथां? जोङो ओ सैथ्र' दाननिफ्रायनो जोङो माइ खेथि माइ आबादखौ मावजेननो जोङो आखायाव लायो आरोना।
औ।
औ सैथ्र' दाननिफ्रायनो जोङो ओ सिगांनि दिनावथ' जोङो आसु माइ माइसालि माइ। बेफोरबायदिनो जोङो मावनाय गोबां खोनाबोदों नङा होमबा। आरो जों उन्दैनिफ्रायनो मावबोनोबो मोनदों नङा होनबा नोंथां औ औ जोसा माइब्रा, माइसालि बेफोरबायदिनो जोङो मावनायखो
खोनादोंमोन आं आइजं उम।
दानि दिनावसो माइआ बिगियाननि आदबजों माबा माबा दिहुन हुननानै गोबां मायनि मुंखौबो जोङो खोनालांबाय आरो ना।
औ औ औ।
औ बिदिनो जोङो बिदिब्ला नोंथाङा माइनि बादै एसे बुंलांगोनखौ आङो आसा खालामबाय।
औ। माइआ ओ नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय माइआ जोंनि थाखाय ओ जोबोद गोनांथार मानो होनबा जों ओ बांसिन माने ओ माइखौनो माबायाव ओ मेसिनाव होनानै माइरं खालामनानै। जोंङो जानानै थांनानै थायो नङा होमबा दा माइ नङाब्लानो जेनेबा जोङो माइरंखौ मोना बेनिखायनो जोङो माइखौ गायथारनांगौ गोनां जायो। जायनि थाखाय जोङो उदैखौ ओ जानानै जेनेबा मानसिया था थानानै थांनानै थानो हानाय जों
औ।
औ। दा माइखौ जोङो गुबुन गुबुन ओ मुङै जोङो मोनो माखासे बेखौथ' ओ नोंथांङाबो बुंलांखाबाय दा गायनाया जों जोंना ओ गिबियावनो माइखौ जोङो फसलखौ दिहुनन्नो थाखाय ओ जोङो फार्स्टआवनो मा दोननाय जायो ओ माइज्लि दोननाय जायोना। जेब्लानोखि जोङो माइ दिहुनगोन बोसोरसे समाव बै बोसोरसे समाव माइ दिहुननाय खौनो जोङो ओ मोजां बबेबा मोनसे माइ जानायखौ ओ बिदिनो मोजाङै फोराननानै लामनानै बेनिफ्राय जावस्रोनानै बे गुग्लाफोरजे थायोना। माइ थेफा जे थायो बेफोरखौ मोजाङै जावसोनानै ओ आलदा मोनसे बस्थायावनो जा बहाबानो जा माने आलादायै दोनखानाय जायो आरो माइज्लि हिसाबै।
माइज्लि। माइज्लि हिसाबै माने सोमनानै ओ जायखौ जोङो फोगोन ना। बेखौ जोङो थिनानै दोनखानाय जायो। जेब्ला बेखौ थिनानै दोनो बेनिफ्राय सम सफैयो जेब्ला ओ हमनानै ला ओ
बैसाग जेद आसार आसार मासमोन नामा जेनेब्ला खोथिया खोथिया फोनाया
औ आसार दानाव जोङो जो सा माइसालि माइब्रा बेखौ जोङो फैयो होननानै जों खोनानाय नङा होमबा?
औ औ औ
औ
दा जेनेबा हमना ला ओ दैज्लां बोथोरावहाय जेनेबा जेब्लानाखि अखा फैयो नङा होमबा
औ औ
अखा फैब्लानो जोंनिया ओ बे माइज्लि दोननायखौ जोङो फोनो थाखाय खोथिया जों खालामनो थाखाय फोग्रोनांगौ नङा होमबा दा बे खौ फोनो थाखाय जोङो ओ दैयावहाय ओ सोमनायनि सिगांनो जोङो हाखौ मोजाङै ओ रेडि खालामनानै जोङो लाग्रोनाय जायो आरो दा हाखौ जोङो रेडि खालामनो थाखाय ट्रेक्टरजों नङाबा ओ हमना ला जोङो मोसौजों गोदो थ' जोङो बांसिनानो बर'फोरा मोसौजोंनो हालौजोबोमोन नङा होमबा? दा दाथ' आरो समनिबो आंखाल बयबो समखौ ओ जोङो मिथिनो रोंबाय बेनिखायनो जोङो ओ बिगियान बै टेक्न'लजि जेनेबा हमनानै ला ट्रेक्टर ना
औ ट्रेक्टर
ट्रेक्टरजों जोङो मोजाङै हालेवग्रोनानै दुफु दुफु खालाम जेनेबा दै सोनानै हालेवनानै दै सोनानै हालेवबा लाथा लाथा माबा जायो नालाय हाब्रु जायो नालाय
औ औ नोंथां
मोज्जाङै बिदि खालामगोरोनानै लाखांनायनि उनावसो माब्ला फोगोन फोनायनि ओ सोरबा सानथाम सिगां सोरबा सानब्रै सिगां बै माइज्लि जे थिनानै दोनोना
औ
बे माइज्लि थिना दोननायखौ बस्थायाव खानानै मोजाङैहाय सोरबा बिदिनो ओ बहाबाफोर दै जमा खालामनानै जिहेथु बे बस्थायाव सोनाय माइआ लोमजासे जायो बेबायदि खालामनानै दैयावहाय सोमनानै दोननाय जायो आरो सोरबा सोरबा फुख्रियाव सोमगोन सोरबा बिदिनो दै जमा खालामनानै सोमगोन सोमनाया सोरबाबा हमना ला हरसे सोमो सोरबा सोरबा हरनै सोमो बेनि फ्राय बोखांनानै आरोबाव बोरियाव दोननाय जायो आरो
उम उम उम
हरसे दैयाव सोमनाया बोरियाव हरनै दोनबाय नङाब्ला सोरबा दैयाव हरनै सोमनाया ओ बोरियावहाय सानसे दोनबाय
ओ
बेफोरबायदि दोनो दोननाया मानि थाखाय ओ जेनेबा दैनिफ्राय बोखांनानै जेब्लानाखि जोङो बिदि दोनो राननानैहाय बुस्थुआ माने गरम सिखांनानै गाजा बेरो माने गाजा खिलियो आरोना जेब्लानाखि फिसा फिसा गाजा खिलियो बियो सानथाम सानब्रै बिनि गेजेरावनो खिलिखागोन आरोना दैयाव सोमनानै दोननायनि उनावहाय दा बै समाव माने जोङो हाखौ रेडि खालामनानै लाखाबाय नालाय
औ
बेयाव जोङो मोजाङै ओ नायै नायै ओ जाहाथे बाराद्राय रोजाबो जाया बाराद्राय गेसेंबो जाया
आह
जेब्लानाखि खोथिया फुजानाय जायो अब्ला फुनाय समाव मोजाङै फुनो हानायसिबां माने रोजा खौ जोङो नायनानै फोनानै होनाय जायो आरोना
ओ ओ
दा बेखौ फोखांनायनि उनाव ओ मोजाङै दैफोरखौ बन्द' खालामनानै दोनबाय दै हाबोब्ला माने ओ खोथिया जमा जायोब्ला माइआ जमा जायोब्ला खोथिया रोजा जागोन अबेबा दाबसे अबेबा लांदां जागोन बेखायनो दै सोआलासिनो मोजाङै दोननानै बिदिनो ओ खोथियाखौ फोनाय जायो आरो दा फोखांनायनि उनाव हमनानै ला जोङो मास मोनसेनि उनाव जोङो फुहैनाय बांसिन जायो माने खोथियाखौ फुनाय जाहैयो आरोना
औ नोंथां
सिगां ओ खोथिया एसे मोजाङै जौनायनि गेजेराव जोङो खनसेसो बिदिनो हासार सारना होनाय जायो
औ नोंथां
दा ओ मास मोनसेनि उनाव बिदिनो जेनेबा फुबाय आरो ना माने गायनोसै समावहाय ओ हा खौ हालेवग्रोनानै लाबाय मोजांनो फार्स्टआव दङ जोंहा हालेवनाया ओ फार्स्टनिखौ जोङो बुङो खारायनाय फार्स्टआव हालेवनायखौ खारायनाय बेनि बे सेकेणडआव हालेवनायखौ जोङो ओ सामार होनाय होननानै बुङो बेनिफ्राय जोङो थार्दआव हालेवनायखौ ओ बर' होनाय होननानै बुङो
औ
बेनिफ्राय जिदिनाखि जिदिनाखालि माने गाहैगोन माइखौ ना ओइदिनखालिनिखौ माने ओ फोमोननाय होननानै बुङो आरो जोंनिया जोंनि जायगायाव आरो जोंनि जायगायाव बिदि खन ब्रै जोङो बांसिन हालेवो जोंनि जायगायाव दा गायखोन खालि हालेनाय खौ ओ जोङो फोमोननाय होननानै बुङो ओइदिनखालिनो हालेवगोन ओइदिनखालिनो गायगोन सोरबा सोरबा जेनेबा ओ सानसे सिगांफोर हालेवनानै दोननाय जायो आरोना
उम उम
दा बेनि उनाव माइखौ ओ खोथियाखौ फुखांनानै लानानै ओमफ्राय बे मोजां हालेवखानायाव माने दै सोनानै मोजां हालेवनानै गेफेखा खालामनानै जाहाथे हाग्रा रज'वा बेनिखायनो मोजां हालेवनानै गेफे खालामनानै गायनाय जायो आरो दा गायजेन खालि जोङो मोनसे ओ जोंनि बर'नियाव मोनसे नेम दङ जाय नेमखौ जोङो हाग लानाय होननानै बुंनाय जायोना
औ औ
आग लानायखौ जोङो बिदिनो ओ सोरबा बेलेग बेलेग नेमखान्थिजों फालियो जोंनिया बिदिनो ओ आला आलारि बाथि सावहैनानै एबा जेवारि बाथि सावनानै बिदिनो गय जरा फाथै जरा बिदिनो ओ एसे एनै फिथाइ सामथाइ फल मल होनानै ओ सा बेनिफ्राय सानजा खनानिफ्राय ओ जाय मानसिया माने न'खरनि मालिक नङा होमबा बे मानसिया औ बे मानसिया माने गाजे गायजेनग्रोनाय जायो आरो। ना बेनिफ्राय गाय औ गसा लाजेननाय ना मा होनो औ बेनिफ्राय गाग बे गायजेननायनि उनाव ओ बयबो रायजो राज जेनेबा हमनानै ला सोरबाफोर हाजिरा दंबा बे बिसनि बेनि उन उन गाय फालांदेरसिगोन आरो। दा बेनि उनाव औ औ दा बेनि उनाव गायखांबाय गायखांनानैहाय बिदिनो ओ मोजाङै ओ दैफोरखौ नायनानैहाय उनावहाय बिदिनो ओ जेब्लानाखि नांगौ माइआ एसे जौवो अब्ला ओ बांसिन मोजां जासिननायनि थाखाय हासार होना होना होनाय जायो आरोना
औ नोंथां
रासायनारि हासार होना होनाय जायो दानिया माइ खौ बांसिन दिहुननो थाखाय नङाब्ला खस्थ'आ ओरैनो जायो नालाय जोंङो खस्थ' खालामनायनिबो ओ फि फिथाइखौ मोननो थाखाय ओंखायनो हासारफोरखौ एसे होना होनाय जायो दा बेनि उनाव हासार थांनायनि उनाव ओ बिदिनो माइया मोनहैयो हमनानै ला ओ अक्ट'बर नभेम्बर सोयाव मोनहैयो खोमाना हाज जानाय जाह औ बिनि समाव आ हाजानाय जानाय समाव बिदिनो मोजांङैहाय सोरबा आखाइजों हागोन सोरबा ओ दानियाथ' मेसिन ओंखारबाय टेक्न'लजि ना? मेचिनजों हानानैहाय ओ मोजांङै रानजासिम हानायावनो दोननानै बेनिफ्राय हाखांनायनि उनाव बजा खानानैहाय माने मेसिनाव होना होनाय जायो ना?
औ औ नोंथां।
बुंनाय जायो जायखौ जोंङो मारा होनाय होननानै बुंङोना?
औ दे होमबा नोंथां बेखिनियावनो टाइमाबो जाबाय नामा नोंथां?
औ नोंथां औ औ दे।
दा बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा नों थां औ दे गोजोननाय थाबाय।
दे नोंथा।